अ थां माबोरै
दङ र' जिरायनानै नै । दानि बावैसो फुङाव नै दुब्लिखै थांदोंमोन आंङो । दुब्लियाव आरो दुब्लियाव थांनानै फाथो थादों फाथोखो जानो लुब गैनायखाय फाथो खानो थिनरहबायना बि थाखायनो आं फाथो खाबाय आरो जाहा लेस्राबो दंमोन लेस्रा थाइनै थाइथामसो थाइनायखो नुनायखाय लाना फैनायसै आरो ओमफ्राय आरो इन्दिबो दं
अ
भिन्दीबो दं
अ
हिन्दीखौबो लाबोदों बिदिनो
गोबां बिबांनि फोदोंना ओरैनो जानो आनथाल'
आ जानो आनथाल'लै हासार होयि माने मोजां मोजां हासार होयि उम अरगेनिक मिनो
दानि दानि जुगावथ' ओरैनो बाजारफ्राव बायना बायनाय गोजा नालाय न'आव गायना जानो हाबा एसे न'आव गायना जानो हाबाय एसे मोजां जायो आरो ना
उम मोजां जायो एनिफ्राय मा खालामगासिनो नोंथाङालाय
आंबो नै माबायावसो दंगासिनो बारियावसो आं माने ओरै आं गय न'आव गय अ न'आव गय दङ'ना ओमफाय बे गयनि बिजि जो माने फकवा बिफां चक्लेट बिफां गायना होदोंमोन आरो थांनाय बोसोरावहाय
बाब सक्लेट
औ औ औ
चक्लेटआबो बिफां थालायो नामा खोनानो मोनदों आं दिनैसो मा बायदिलै सबसे बिफाङालाय?
चक्लेट बिफाङा ओरैनो आंबो बांद्राय मि थियामोन ओमफाय थांनाय बोसोराव ससियेल मिडियाफ्राव इउटुबफोराव नुलाबायबाय नालाय मानसिफ्रा गायनाय मानायनो बाय कट ओरैजाय एसे ससियेल मिडियानिफ्राय एसे कनटेक्ट लान नानै आङो माबाबाय आरो एसे सोंहरबाय माबाय माबोरै गायनाय जायो माबोरै मा खालामनाय जायो होननानै
अबेनिफ्रायथो मोननाय कफाखौ?
आङो कक'आखौ ओरैजाय माबा ओ काजोल गाव होननाय मोनसे जायगा दंना चिराङाव? काजोलगावनिफ्राय लाना फैदों आरो
उम दानाथ' बहुत कक'वा बिफां गायनायनि इउटुबफोराव नुबाय थायो जोङो दा मानसिफोरासोग गायो ना गाया ओ दा गायोना? उम बेनि बिज हेस खालामनायाब बा लाब दंना लस दङ? नोंथाङा एसे बुंना होलाय?
आंबोइ एबारसो फार्स्ट टाइम थ' आंनाबो थायथ'वाखै माने
अ देबारस' नोंहाबो
ओब
एबारसो गायदों अ आतसा आतसा उम बेसेथो उम फुलियालाय बेसेथो लादों? दामफोरा फांसेयाव?
फांसे फांसेयावहाय बाजि रांआव बायना लाबोदोंमोन थांनाय बोसोरावहाय। ओमफाय ओरैनो जोंनाथ थ' बारिया फिसा नालाय आङो जौसे जौसे बाजि जौसे बाजिदाल दंफांफोर बायना लाबोदोंमोन आरो
गोबां थांदों नोंहा फैसाया
औ औ औ जौसे बाजिबाथाय बाजिजों ओरैहाय स्नि रोजा बाजौ नामा बिसि
औ उम उम‌‌ उम आरो खरस थांब्लाबो देरनानै फिथाइ होबाथाय मोनोना बुरजानो?
थ' बुंनाय बायदिबाथ' बिथांमोनहा गोबां मुलाम्फा मोनो बिदि होनदों आरो आंबो फार्स्ट टाइम नालाय बांद्राय मिथिथ'वाखै। थायथ'आ नालाय बिथांमोन होननाय बाथ' मुलाम्फा दङआनो मार्केटआबो मोजां ओरैबायादि। माने जायफोरा गय बारिफोर दङ इन्टार क्रपिंसो नालाय गय गय बारि सिंफोराव साया जानाय जायगाफोराव गायना हो ओरैबायदि होनदों आरो। ओमफाय आं आंबो सानबाय खि गय गेजेर गेजेरसो गायनायबालाय माथो गायना दोननाय नायनोसै ओरैनोसो थाख
अ अ नोंगौ थिगानो जादों नोंथाङाबो ओरैनो थास्लायस्लाय गायना दोननाया मोजां जादों। नोङा होमबा? ओमफ्राय बेसे गोबाव जोथो थायो? कक'वायालाय?
बिथांमोन होननाय बादिबा बोसोरनैनिफ्राय लाना बोसोरथाम बोसोरथामनि गेजेराव थायथारो ओरैबायदि आरो। बोसोरथामनि इसे बारनो हागौ जुदि नोंना हाया मोजांफोर नोङाबा बिदि होनदों आरो।
थ' कक'वाया दस खुथासो थायगोन नामा!
दसथानि बां बांसिन थाहैगोनलै नोंथां बांसिन। दंफाङा जुदि दंफाङा जुदि गिदिर जायो अब्ला थायो माने द-दसता औ औ दंफां जुदि मो बा सेहेरा गोनांबा फांसेयाव बेसेसो थायगोन होनबा आंबो आं नायना फैदोंमोन ओरैजाय थांना फुलि लायनो थांनायावलाय‌। थेवबो आं मोजाङै सारबोजायासै आरो होमबाबो थाइयो बुरजा थाइयो दसथानि बुहुत बुरजा थाइयो।
ओम नोंगौ नोंगौ ओम आथ दाथ' नोंथाङा खख'वा आबाद मावदों दाथ' खख'वा आबादजों चक्लेटखौनो बानायोना?
औ औ औ।
ओम होमबाथ' सक्लेट बानायबाथ' जोंनि आथिखालनि जुग नि गथ'फोराथ' गोबां सक्लेट मोजां मोनो गोबां चक्लेट जायो। होमबाथ' जानायखौथ' जोंनि सुबुंफोरा गारा।
गारा गारा गारा।
चक्लेटनि आबादाबो थ' थांबायानो थागोन। जेसेनो नांगौ जागोन एसेनो डिमान्ड बारा जागोन बेनिफ्राय ओ
थ' चक्लेट माबानि कक'वा फिथाइनि दिमान्डआबो बांगोन।
अब्लाथ' जोंङो आबाद मावनाया गाज्रि नोङा।
आबादखौथ' ओहो एसेबां गाज्रि नुहुराखै आंबोदां।
जेरै जोंनि रांखान्थियारि माबाफोरा डिमान्ड आनसाप्लाइजोंनो सोलियो नालाय जेसेबां डेमान्ड जायो आ एसेबां साप्लाय होनो हायोबा मुलाम्फा जायो नङा होमबा? आ जोंबो बेफोर आबादफोरखौ गायनांगौ आरो।
गायनांगौ गायनांगौ।
ओम दा खक'वाफोर खौ माबायदिथो चक्लेट बानायो? मा
चकलेट बानायनाया राहाया बिसोरो मानि दंफां जोंथ' फिथाइखौसो हरो नालाय ओमफाय फिथाइ बेगर थायो जाहैबाय बेगर बे फिथाइनि सिङावहाय बेगर थायो ओमफाय बे बेगरखौ फोराननानै बिसोरो मेसिन मेचिनाव मा होनो गुन्दै खालामो जाहैबाय गुन्दै खालामनानै ओमफाय ओरै प्रसेसिंखौ खालामबाय माबाय बिदिनो बानायो होननाय खोनादों आरो आंबोथ' नुफेराखै जेनेबा जानायालाय बेगरनिफ्रायनो जायो बोरै फिथाइनिफ्राय बेगरसो थायोना सिङाव
अह
ओम फिथाइआ एसे लावज्रिद लावज्रिद जायो आरो
ए आंबो मोजाङैनो नुफेराखै फिथाइआ एसे थाइसे फिथायालाय बेसेसो गिदिर जायो
थाइसेया एसे गिदिरानो जासाबो नोंथां
गिदिर ना
औ गिदिर जायो लावज्रिद लावज्रिद जायो। नोंथाङा ज्रि नुफेराखैबा इउटुबफोरावबो सार्च खालामना नायनो हागोन एबा गुगोलफोरावबो एसे एनै सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो
अह
खख'वा फिथाइफोर खौ खौ खखानि बागै उम उम
खख'वा दंफांफोरखौ जोंनि नोंसोरनि ओनसोलावलाय आबाद मानसिफोरालाय खक'व आबादखौ मावखो
जोंनि ओरैनो दा गामि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला आं आरो सासे गामिनिनो सासे ओरै इसे फंबाय जायो आरो। जों सानैजोंल' दा फार गाय ग्रोनाया गामियाव।
आब्ला थ'। बारा नोंसिनि ओनसोलाव मु दांखा जाथ'वाखै। खख'वा बिफाङा।
थ'वाखै ओहो। लासैनो जालांनायनि आस आसा दङ मानसिफ्रा एसे। जोंनिखौ जुदि मोजां। साक्सेस जानाय नुयोब्ला। जुदि जोंनि आबादा जुदि बिदि मोजाङै मोजां साक्सेस जायोब्ला। ओ उनावहाय इयुनावहाय फ्रा गायनायनि इसे आसा दंङो आरो। गायगोन बिसोरबो बिथांमोनहाबो।
उम।
जाय जायहा ओरैनोफोर दङ हाफोर गय बारि। फोर
क'कवा दं फां दि सख क'कवा दोंदि सख फोजायो। बा क'कवा आबादाबदि मोनसे रांआ'रि खान्थिनि आबाद। बेखौथ' जों नोंसोरनि ओनसोलनिया बा जोंनि ओनसोलनिया बारा बुजिनाय जाथ'वाखैना । बेनि थाखायनो
ओहो।
बिबाङा खम
गायनायनि बिबाङा खम ओम ।
आ।
जोंबो आरो माने ओ इन्टारनेटाव नुनानैसो माबानाय नालाय । ट्राइ खालामनाय नालाय ओ गोबां मानसियानो माने गावनि मेगनजों नुवाब्ला फोथायनो नागिरा
नोंगौ नोंगौ नोंगौ माने फोरमानखौ नागिरो ‌। नोंमारगोन नोंमारा मानसिफोरा बांसिन इदिबाफोर खौनो नायग्रोयो नोङाबा आरो नोङो ओरैनो मिथिया हबा जानला मोनलानि गायलाबायबा बिराद लस' जायो । नालाय।
लस'फोर लस'फोर जानायनि इसे माबा थायोथ' बेखायनो आरो। थेवबो जों ओरैनो एसे साहस खालामनानै गायनाय नायो । सोरबा जामारोना जामारा दे होननानै?
जोंनि बे आसाम ओनसोल हालामफोरावबो आसा म ओनसोलाव बा बिटि सि आव बेसेबांसो कक'वा गायनाय नों थाङा मिथिनो मोनखो?
ओरैनोथ' आं बि टि सि हालामावबाथाय
आ।
हायो आरो ओरैजाय आंथ' चिरां थिंजायनिफ्रायनो लाना फैदोंमोन नालाय।
अ।
ओ चिरां ओरैजाय अ बि टि सि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव ओरै सोनाबजोंबो गायनाय बो गोबां नुनो मोनदों आङो ओरैहाय सोनाब साइदजोंबो ओमफ्राय सानजाजों बो उदालगुरि साइड जोंबो गायदों दांलै औ । गायो ओमफाय जोंनि बाक्सायावबो उम उम तामुलपुरावबो दं औ ओरै तामुलपुरफोरजोंबो बाक्सायावबो बांक्सा यावबो मबे अबे अबे साइड थिं दंबा ।
खिनि जागोन नामा?
तामुलपुर साइद सानजा साइदजोंबो जानो हागौ आरो। सोनाबजोंबो जानो हागौ । आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिस्लाबा माने ।
उम।
नायो
उम आदसा नोंथां अब्लाथ' खख'वा गायनानै जों गोबां मुलाम्फा जानो हायो ना। जोंनि बर' हारिफोराबो बेफोर आबादफोरखौ मावनांगौ मानोना जोंनिया बर'नियावबो गोबां बारि बागान थायो । गय बारि ओरैनोसो थायो सिङाव हाग्रासो जायो। बेफोर दंफांफोरखौ गायनायानो मोजां । उम अब्ला नोंथांनिफ्राय आं गोबां क'क'वा आबादनि बागै बेरा बा बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
अ अ अ माने गोबां नङाबाबो बो आं जिखि औ औ।
अ। बेखिनियावनो लाखिथ'नसै नामा? अ।
दे नोंथां दे । दे दे। दे।